नोंथां औ नोंथाङा खोनादोंना।
औ खोनादों।
औ गिबियावनो सानजौफु समनि नोंथांसिम गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय।
औ गोजोनथों नोंथां।
अ आं नोंथांजों ओ। मोनसे आयदानि सावरायनो थाखाय नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन। ओ नोंथाङा आंनो एसे सम होनो हागोन नामा।
औ हागोन नोंथां हागोन।
ओ बिदिब्ला आङो नोंथांजों दिनै सावरायनो नागिरनाय आयदाया जाबाय ओ जायखौ जोङो गला एबा दखान होननानै बुङो ओ बे गला एबा दखाननि आयदाखौ लानानैनो नोंथांजों सावरायनो नागिरदों आरो आं ।
औ औ।
औ दा गिबियाव आं ङो माने बेखौनो बुंनो नागिरदों दा जोङो गला एबा द'खान जों गलाखौनो बुंबाय जेन'बा बर' रावजों गला। बे गला होनना बुङोबा गलाया जाहैबाय मोनसे ओ फालांगि खालामनाय मोनसे न' एबा जा गा बेखौनो जों गला होनना बुङा होमबा।
औ औ औ नंगौ।
जाय जायगायाव थानानै जोङो बायदि रोखोमनि फालांगिफोरखौ खालामनो हायो। आ जेरै हाय नोङो मैगं थाइगंनिफ्राय लानानै गाननाय जोमनायनिफ्राय लानानै देलायनायखौ लानानै जानाय लोंनाय लानानै बायदि रोखोमनि जोङो बे फालांगिखौ खालामनो हायो जायखौ जोङो गला होननानै होननानै बुङो नङा होमबा? दिनै ओ आथिखालनि मानसिफोरा गोबां ओ रोखोमनि बायदिसिना दिनै जोङो फालांगि खालामनायखौ नुनो मोनो जेरैहाय मोनसे गला लानानै फालांगि खालामनायखौ नुनो मोनो आरो ओ आथिखालनि दिनाव ओरैबायसा जाबाय दानि ओ जुदि जों दा नायोब्ला ओ दानि जुगनि मानसिफोरा ओरैनो रावबो बेखारै थानायखौ जों नुनो मोना। जेरैहाय बिथाङा मायबा मोनसे नङा मायबा मोनसे खामानि एबा फालांगि खामानि मावनायखौ जों नुनो मोनो। थिग बेबायदिनो जोंनो जुदि मोजाङै जुदि फालांगि जुदि खालामनांगौ जायोबा जोंनो मोजां माने मोनसे गला नांगौ जायो नङा होमबा नोंथां।
नंगौ नंगौ
अ दा गिबियावनो आङो नोंथांनिसिम फंनैसो खोथा साननो नागिरदों दा ओ गला होनना बुङोबा नोंथाङा नोंथाङा मा बुजियोबा नोंथांनि मोनदांथिया मा बेखौ एसे फोरमायना होगोन नामा?
गला गला होननानै बुङोब्ला जों मोनसे जेनेबा फालांगियारि फालांगि खालामनायनि मोनसे थावनि एबा जायगा बुंनांगोन जेराव जों जोंनि जिउखौ दैदेननो थाखाय बैफोरबायदि गला ओ गुबुन खामानिफोरबायदि गुबुन जिउ राहाफोर बायदि जों बेखौबो गलाखौबो जोंनि जिउ राहा हिसाबै दाना ला दानानै लानो हायो जेरावहाय जोङो जोंनो नांगौ मोनसे फिसा जायगा जेराव जोंनो माने गावनि गोसो बेफोर बायदि गाव जा सानदों बेफोरबायदि माखासे मुवा बेसाद लाबोनानै ओ गला खालामनो हायो जेनब एबा दखान होनो हायो जेरैहाय ओ गामि ओनसोल बेफोरबायदियाव फिसा फिसा गला थायो जेरै संख्रि, बानलु, थाव, मैगं थाइगं खाय फाया मैगं थाइगं लाफायो नाथाय खायफाया लाफाया जेरैहाय दालि सिनि माइरं बेफोरबायदि बेनि अनगायैबो मेथाइ जाग्रा लोंग्रा माखासे जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउआव नांब्रबगौ जानाय मुवाफोरखौ लानानैबो माखासे फालांगि बायदियैनो गलाखौ होनो हायो। गलाया जाहैबाय फालांग गिनि मुं बुंनांगोन मानो होनोबा जों फालांगियाव गोबां रोखो खोमनि ओ बायनाय फाननाय जायो। ओ नाथाय गलायाव जोङो माखासे सानफ्रोमबोनि जिउनि नांगौ जानाय फिसा फि मुवा बेसादफोरखौ लानानै जों ओ फाननो हायो आरो। ओ जेरावहाय जों गोबां जोंनि गामि ओनसोलाव बेफोरबायदि फिसा फिसा गला थायोबा माने माखासे सुबुंफोरनि थाखाय बिराद हेफाजाब गोनां जायो। गावनि जिउ राहा दानायनि अन गायैबो गुबुननि खामानियाव हेफाजाब होनो हायो आरो गलाफोरनि गेजेरजों। नाथाय जोङो गलाखौ होयोब्ला स माने जोंहा सिगाङाव गोबां रांनि खरसा जागोरो जाय खरसाखौ जोंनि खायसे सुबुंफोरा माने गिनानैहाय एबा माने धुलस होननाय एबा बे खौ मा होनगोन ओ उननिखौ सानहरालासे माने सिगाङाव रां खरसा जानाय एबा
ओ माखासे खहा जानाय बेफोरखौ साननानै उनाव जे बेफोर रांखौ जों बोखांफिननो हायो। खौ सानालासिनो खायफाया माने ससेयावनो बैफोरबायदि गलाखौ बन्द' खालामनानै गुबुन राहा नागिरनायखौ जों नुनो मोनो आरो। नाथाय जोंबोला एबा फालांगि खालामनोबा जोंहा माने गोबां जोंहा बेफोरखौ साननानै बेफोरनि सायाव माखासे रां ओ बाहायग्रोनानैसो माखासे गलाफोरखौ एबा जोंनि दुुख खान फालांगिफोरखौ जों फोथांनानै लाखिनो होननानै आं सा हायो होननानै आं सानो आरो।
नंगौ थारैनो थारैनो नोंथाङा ओ जिखिनि बुंलांबाय गासिबो सैथो होनना बुंनांगोन। आरो बेनि गेजेरावनो मोनसे खोथाखौ जों मख'नांगौ अह दा खोथाया जाहैबाय जोङो गला होनना बुङोबा जों जायगा लानानैसो जों गलाखौ होनांगौ। नङा होमबा दिनै माबायदि जायगायाव मा गला होननानै जों फालांगि खालामनो हागोन बे बाथ्राखौ जों गिबियाव नायहरनांगोन। जेनेबा मोनसे गामियाव जुद दि नोङो जु मोनसे फिसा गला होयोबा बे गामिनि ओ जेनेबा बा हानायखिनि जानाय लोंनाय संख्रिनिफ्राय बानलुनिफ्राय थाव, पियास बायदि रं बायदिसिना बेफोरखौ मोननाय ओ जुदि गामियाव गंसे गला थायोबा बियो गामिनि थाखाय थोजासे जायो। था थिग बदिनो जों जुदि गोदोर मोनसे बाजाराव गोदोर मोनसे टाउनाव बा नोगोराव जों जुदि गला होयोबा बै टाउन नोगोरनि मान ओ टाउन नोगोरनि माने बे मानसिफोरखौ नायनानै एबा जायगानि जि बिथांमोननि गाननाय जोमनायनिफ्राय जानाय लोंनायनिफ्राय बिथांमोननि देलायनि फ्राय देलायनायनिफ्राय बैफोरखौ नायनानै। जोङो जायगा लाना जायगा गलाखौ होनो रोंनांगोन नङा होमबा नोंथां? अह औ जेरैहाय। जोङो जुदि नोङो बबा मोनसे जुदि गामियावनो फिसा गामियाव जुदि नोङो। गाननाय जोमनायनि ओ-जुदि गलाखौ होयोबा एबा फालांगि खालामबा हयथ' बेयाव बेसेबांखिनि माने नांनाय मानि जोङो फाननो हानाय नङा बा बे सेबां गोबावै जेनेबा बे जोंनि फालांगिया बे गामियाव सोलिनाय नङा बेनिखायनो ओ-बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांदि जोङो जायगा लानानैसो माने- बेयाव मा रोखोमनि फालांगि खालामोबा मा रोखोमनि मोनसे गला होयोबा मोजां जा गोन बे बाथ्राखौ जोङो नायग्रोनांगोन आरो नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नंगौ
औ दिनैनि दिनाव ओ-जोङो बिदिनो गोबां माने लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौबो। फरायनायजों लोगोसे ओरैनो थायालाबसिनो जोङो बेबायदि माने ओ-गला गला मा माबा मोनसे फालांगि ओ-फालांगियारि ओ- फालांगियारि सोमोन्दो थानाय जोङो नुनो मोनसै। नाथाय बेफोरबायदि जोङो बेफोरबायदि खामानिखौ जों फरायनाय समाव एक्सुेलि पारट टाइम लानांगौ। मानो होनना बुङोब्ला बांसिन जोङो फरायनायाव गोसो होनांगौ आरो फार्स्ट टाइम जुदि बिथांमोना बेबायदि खालाम। मानिखौ जुदि मावलांनो हायो होमबानिया बिथांमोननि फरायनाया। जोबहैनाय लोगो लोगो बिथांमोना बे गावसोरनि जि फालांगि खालामबायनायाव बेयाव माने ओ-फुल टाइम होनो हायो आरो नङा होमबा नों
औ औ नोंगौ।
अह दा आङो नोंथांनिसिम फंनैसो खोथा सोंनो नागिरदों जेन'बा दा नों थाङा मिथिनायाव एबा नोंथांमोननि ओ- खाथि खाला ओनसोलाव बेबायदि ओ-नोंथाङा मा? मा गलाफोरखौ नुनो मोनो जेनेबा एसे फोरमायना होगोन नामा आं?
ओ-जोंनि खाथि खालानि एबा जोंनि गामि ओनसोलावहाय ओ-ओरैनो बेफोरब बेफोरबायदि गिदिर गलाफोरखौ नुनो मोननाय जाया। ओ-बिदिनो जोंनि गामिनि ओनसोलाव जाखिनि नांगौ। बैफोरबायदि मुवा बेसादखौ मोननो हानानाय हानाय। जेनैबा फिसा फिसा गलाफोर दं। जेरै संख्रि बानलु थाव जाग्रा मेथाइ। दुबनि गला दं आरो बेफोर-बेबायदिनो। जोंनि गामि ओनसोलनि खाथि खाला थानाय बाजारफोराव बिदिनो फिसा फिसा जोंनि। बर' बिमाफोरनि माखासे। से ओ-फिसा फिसा साहा फिथा मेथाइ बेफोरनि गलाखौ नुनो। नुनो मोनो आरो। बे-बेनि अनगायैबो बेबायदि ओ-गाननाय जोमनाय बेफोरनि माखासे गला फोरखौ जों बांसिनखौनो नुनो मोननाय जाया। जेरै देलायग्रा एबा बिउटि पार्लार फोर बेफोरबाय दि जायगाखौबो एबा गलाफोरखौबो खमानो जोबोरैनो खम नुनो मोनो मानो होनब्ला जोंनियाव एसेबांमानि बेफोरबायदि गामि ओनसोल एबा फिसा -फिसा ओनसोलफोराव माने एथबां माने जौगानाय नङाखौनो बुंनांगोन जोंनि माने गावबा गाव जिउ राहा दानायाव मुखुब जानानै दंब्लाबो माने एथबां माने जौगासा थाखाय बेफोरबायदि नङा थेवब्लाबो माखासे फिसा - फिसा नांगौ खिनि जा-जा दखानफोर एबा गला फोर नांगौ बेफोर खिनि दखानफोरा दङ आरो ओ- बेफोरावहाय माखासे ओ आ लाइमोन एबा ओ-सेंग्रा फोर बिदिनो खायफाया नो न'खरनि माने - माने न'खर बेंनो थाख -खाय गावनि न'खराव जाखिनि सोलिनो हागोन जेरै ओ- जेरैबायदि सोलिनो हागोन बेफोरनि थाखाय माखासे गलाखौ होनायखौ नुनो मोनो । मोनो आरो।
नंगौ नंगौ थारैनो ओ आरो गिबियाव नोंथाङा जि बुंलांबाय ओ मोनसे गला होनो थाखाय ओ मानसिनि गोसोआव ओ गोसो हमथा थानो हानाय मोनसे सक्ति नांगौ नङा होमबा? जायखौ जोङो एसे - एसे धोरज्य थानो गोनां जायो मानसिया। खारन नोङो गला होनना बुंबा मोनसे फालांगि बे फालांगिया हयथ' दिनैनि दिनाव गोबांखिनि ओ मुलाम्फा खालामनो हायाबाबो नि समाव गोबांखिनि हयथ' मुलाम्फा जाहैगोन बे बाथ्राखौ जोङो माने ओ बे-बे खिनि नि खामानिखौ जों माने धोरज्य हमनानै थान हानांगोन आरो जेन'बा दा जेरैहाय नों मोन से फिसा गला होबाय बे फिसा गलानिफ्राय नोङो ओ गोरलैयैनो माने गिदिर गलासिम जुदि ओ खालामलांनो नागिरोबा हयथ' नोंहा बहुदखिनि माने धोरज्य थानांगोन बा नोङो फाननाय बिबां नों गोबां खालामनो हानांगोन आरो बेखिनियावनो जुदि जाय बे बिथांमोना गला होनानै जुदि बेखिनि खामानिखौ जुदि मावनो हायाबा एबा ओ साननैसोखौ जुदि नोङो सेल जायोबा फाननो हायि बा फालांगि खालामनो हायिखौ जुदि नेना थानो हायोब्ला होमबानिया मा जायो जोंनि गलाफोरा खायसे खायसेनिया मा जायो ओ जोङो बायलांनायखौ नुनो मोनो आरो। नङा होमबा नोंथां? औ दा बिनिखायनो ओ माने गलादार होनना बुङोबा बा गला होनना बुङोबा बेजों लोगोस से गोबांखिनि गोसो हमथानानै थानो हानाय खासे गोसोनि बिगोमा बेबायदि जानो नांगोन आरो। ना होमबा जाय बिथाङा गलादार बा जाय बिथाङा गला होयो बिथाङा माने गोसो हमथाना थानो हानाय सासे सुबुं जानांगोन आरो।‌ नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
ओ दा आं नोंथांनियाव नोंथांनि सिगाङाव बेखौनो बुंबावनो नागिरदों ओ जेनेबा नों थांमोननि ओनसोलाव जेनेबा खाथि खाला बबेबा बाजारफोर बेबायदि हयथ' थानोबो हानाय। बैफोर बाजारफोराव बैफोर बाजारफोरनि गलादारफोरखौ ओ नोंथाङा ओ बांसिन बाहागोआनो ओ आइजो माहारिनिफ्राय नुनो मोनो ना जोंनि ओ हौवा माहारिनिफ्राय नुनो मोनो एसे एसे फोरमायनो होगोन नामा?
ओ जोंनि ओनसोलाव बेफोरबायदि हौवा ओ माने हौवा हेदों हिनजाव बेफोरबायदि ओ समानखौनो नुनो मोनो। मानो होनबा माखासे फिसा - फिसा साहा दखान बेफोरबायदियाव ओ न'खरनो एबा बिसि फिसाय बेफोरबायदि फेमिलि एबा न'ख नखरनि मानसिफ्रानो दखानफोरखौ होनायखौ नुनो मोनो। बिदिनो मैगं फालांगिबो थायो एबा दखान होग्रा थायो बेफोरबो बेफोरबायदि बिदियाव बांसिनखौ आयजोखौ नुनो मोनो आरो। बांसिन जोंनि बर' आइजोफोरानो मावो एबा दखानखौ होयो। नाथाय ओ हौवाफोरा जानो हागौ मानि माखासे खामानिफोराव गावसोरनि न'खर खुंनो थाखाय मुखुब जानानै थायो।
नंगौ नंगौ नंगौ नंगौ दानि दिनाव माने जों नुनो मोनो मा ओ जोंनि आइजो माहारियाबो बेफार फालांगियाव ओरैनो जेन ना थानायखौ जों नुनो मोना। दिनै जोंनि सेरावबो बेबायदिनो गोबां हाथाइ एबा बाजारफोर दङ बैफोरावबो आइजोमा जोंनि बर' आइजो माहारिफोरा जेरैहाय मैगं थाइगं फाननाय, दाउ गोदानाय दाउ ओ दाउ ओरै दाउ फिसा फाननाय बेबायदि गोबां फालांगि खालामनायखौ जों नुनो मोनो आरो। थारैनो बेफोर खोथाया जोबोरैनो गोग्गाथाव आथिखालनि दिनाव। नङा होनोमबा नोंथां?
औ नंगौ।
दे होमबा नोंथां समाबो जाबाय बारा गोबाव रायज्लायथ'लिया नामा नोंथां? ओ जोबनायाव नों सानजौफु समनि नोंथांनिसिम आरोबाव फिन खोबसे अननाय हामलायनायखौ जासिहरनानै नोंथांजों उननि समाव आरोबाव बेबायदिनो सावरायलायनो मोनबावगोन होननानै आसा थाबाय आरो नोंथां।
जागोन नोंथां औ।
दे बि